खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों ओ दा आङो नोंथांनाव कल खालामनायनि गुबै जाहोना बेनो नोंथां आं नोंथांजों ओ एसे बे माबा मोनसे आयदा लानानै रायलायनो सानदों नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथां मा आबाद मावनायफोरनि सायाव
जागोन नोंथां जागोन
औ नोंथां दा नोंथाङानो बे आबाद मावनायनि नोंथांमोननि जेनाखि ओनसोलाव मा मा आबाद मावो आरो बे आबादफोरा मा मा मा मा जातनि आबादफोरखौ मावो आरो माबोरै मावो बेनि सोमोन्दै सासे बुंना होनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां हागोन
औ नोंथां दे
जोंनि बर' समाजाव एबा जोंनि फ्राय जोंनि आसामखौनो होननानै बुङोब्ला आरो जोंनि मानसि माहारिखौनो होननानै बुङोब्ला माने जोंनि बर' हारियाव माने आबाद मावनानै जे आबाद मावनानैनो जाग्रा हारि होननानै जों माने हमनानै लायो एबा बुंनो हायो नोंथां ना बेबायदिनो गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय जों थारैनो जोंनि माइ आबाद मावो नोंथां जोंनिथिं जेरै मोनसे माइ आबादखौ मावनोब्ला खोथिया फोनायनिफ्राय लानानै गायनायनिफ्राय लानानै हानायसिम जों बुंनो हायो जेरै माइखौ गायनोब्ला जों खोथिया फोनानै लाग्रोनांगौ खोथियाखौ फोनो थाखाय जोंहा मोनसे दुब्लि एबा फोथारखौ फोसाबनानै लाग्रोयो फोसाबनायनि उनाव माने जोंनि जायगा जोंनि एबा जोंनि ओनसोलथिं ओरैबायदि माने
खोथियाफोरखौ माने दैमानि दैफोरजों फोनो मोना आरो नोंथां ओ अ अखा हादैखौसो नेनानैहाय बै खोथियाफोरखौ फोनानै लानाय जायो आरो जेरै बै खोथियाखौ फोनोब्ला सानसे एबा हरसे सिगां दैयावहाय सोमनानै दोननानै बै खोथियाखौ अखा नायै फुङावहाय अखा हायोब्ला अखाफोरा मोजां हायोब्ला मोनायाव सोमनानै दोननानै फुङाव बोख खांनानै बै खोथियाखौ फोनानै फोनानै लायो आरो नोंथां
औ नोंथां औ
बिदिनो जेब्ला खोथियाया देरो लावो गोजौ जायो गायजानायनि सम जायो बे समाव दुब्लि एबा फोथारफोरखौ मोजां हालेवनानै लाग्रोयो जे खनथाम थामथि खेबसिम हालेवनाय जायो आरो थां गिबि गिबि हालेवनायखौ खारायनाय होननानै बुङो
औ नोंथां
नैथि हालेवनायखौ सामोर होनाय होनो जेब्ला गायनाय सम गायनायनि सम जायो अब्ला बै फोमोननाय होननानै बुङो आरो
औ नोंथां औ
फोमोननायावनो दब्लाय दब्लाय बानायनानै माने दैफोरखौ मोजां लाखिनो थाखाय समानै बै माइफोरा जेनो मोजां जायो बिनि थाखाय आलि बानायनाय जायो बान्दो होथेनानै मोजां दैखौ समानै हगारनाय जायो आरो ना बेबायदिनो बेबायदिनो माइ आबादखौ गायनाय जायो गायखांनायनि उनाव गोदोनि गोदोनि समाव माने ओरैबायदि गायोमोन माने मोसौजोंनो फुं बेरेफुं जानि सिखारनानै माने मोसौजों हालेवनानै माइफोरखौ गायनाय नुयोमोन आरो नोंथां नाथाय आथिखाल एबा दानि मुगायावथ' बिगियान मुगा जुग जाबाय नालाय नों गोथां ओमफ्राय बे समावहाय माने दायो ओरैबायदि गिदिर गिदिर मेचिनफोर ओंखारबाय जेरै ओ ट्रेक्टार ट्रेक्टारजों हालेवसै गोदो मोसौजों हालेवोमोन ट्रारजों हालौसै दायो आरो लोगोसे हेन्द ट्रेक्टार फोरजों हालेवसै आरो माइ गायग्रा मेचिन होननाबो माने ओरैबायदि दायो ओंखारनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां माने आबाद मावनो एबा खेथि खालामनो थाखाय माने मानसिखौनो नांला माने मेसिनानो मावजोबसै बेखौबो साननानै लाजायो आरो नोंथां दानि दानि मुगायाव औ बेबायदि आरो नोंथां बेबायदिनो ओ माइ आबादल' नङा नोंथां गोबां आबाद गोबां आबाद मावनानै ओ आजिखालि एबा दानि बिथिङाव रां आरजिनायखौबो नुनो मोनसै जेरै ओ बै थारुनफोरखौ सोरबा सोरबा माने हा गोनांफ्रा बारि बागान गोनां फ्रा जि बिघा नैजि बिघा गाहाम थारुनफोरखौ गायनानै ओ बाजार नो हाइ दखानफोराव माखासे फान हरनायखौबो नुनो मोनसै आरो नोंथां
औ नोंथां नंगौ
बेजों लोगोसे गोबां ओ आबादफोरखौ मावनाय नुयो दाथ' ओरैबायदि बिजनेस पारपसाव बाहायसै माने जेरै जाग्रा लोंग्रा फिथाइफोरखौबो ओ आबाद खालामनायखौ नुनो मोनसै आरो जेरै ओ दायो जों ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों माने कक'वा चक्लेट ना नै बेफोरखौबो खेथि खालामनानै जोंनि लाइमोनफोरा ओ मावबोबाय थानायखौ नुदों आरो लोगोसे ओइ ड्रागन ड्रागन फिथाइ फुलि नैबे खौबो माने आबादनि आबाद मावनानै गोबां रांखावरि आरजिनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां बेबायदिनो आबादफोरखौ मावनाय जायो नोंथां बेबायदि आबादफोरखौ नोंथांमोननिजों माबायदि मावो माबोरै मावो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां हागोन जेरै नोंथाङा दा ओ आबाद मावनाय माइ आबाद मावनायनि सायाव नोंथाङा खिन्थालांबाय आंनो बियो नोंथाङा जेरै खिन्थादों बेफोरबायदिनो एखे माबाजोंनो आदबजोंनो जोंबो माइखौ गायो नाथाय आबादनि माइनि अनगायै जोङो गोबां आबादफोर दंबावो जेरै फाथो बा मैं थाइगंनि आबाद बा गोबां माबा फोरनि फिथाइ सामथाइ बेफोरनि मा आबाद खालामनाय जों बेफोरखौ नुनाय मोनो नङा होमबा नोंथां जेरै मोनसे लायोबा जोङो फाथोफोरखौबो दं जे फाथोआबो जोबोद ओ सुबुंफोरनो माबा होयो ओ खामानियाव होयो आरो जोङो थांना थानायाव जेरै गोदो गोदायनि सम समाव जोंनि आबै आबौमोना बेफोरजोंनो फाथो सेरनानै बा फाथोनि दुइरुं बेफोरजोंनो न'खरखौ लुना थाबोदों नङा होमबा नोंथां दा जोङो फाथो फाथो होनना बुङोब्ला जोङो फाथोखौ माबोरै गायो माब्रै जों बेखौ गिदिर खालामनो हायो गिबिथोरावनो जोङो ज आबादखौ मावो बेबायदिफाराब माबा जोंनो खस्थ' खालामना हाबाखौ मबाय फथारखौ हाखौ जोङो खन्थाइ हालेवनानैनो बेखौ हाखौ बोरै खालाम
नोंगौ नंगौ
ओ बेयाव बेहाय बिनि जेनाखि जोलै बेगर बेखौ जेनबा खुबैबानो बेयो हारसिङैनो लासै लासै खिलिलाङोबा रज'लांखायो नङा होनबा नोंथां आरो बे फाथथायाबो मोननै मै फैथा फाथो होननायबो दङ आरो फाथो गोखा बेफोरबायदि दङ आरो न' म जाद दङ जेर फाथो गोखाखौ जों फैयोबा बेनिफ्राय जों जेनाखि जाग्रा नारजि बेखौ जों बेनिफ्रायनो मोनो नङा होमा नोंथां बेखौ जोङो गोरलै गोरलै बा फिसा समाव जोंनि बिलाइफोरखौ खाना जायो आरो जेब्लानाखि बे देरनानै गोजौ जायो अब्ला जोङो बेफोरनि जेनाखि ओ बेनिफ्राय मोननाय जे बिलाइ
नंगौ नंगौ
खौ जोङो नार्जि खालामो जेरै जों बिनि बिलाइफोरखौ खाजोबनानै ओ बेखौ अबेबा सान्दुुंआव नाग्लिनानै सान्दुङाव फोरानो नङा होमबा नोंथां नारजि खालामनो थाखायबा औ बेफोरबायदि नारजि फोरानसै बेनिफ्रायनो बे नारजि जानोसै जायखौ जोङो आं मख'नायनि खारना बेनो जे नोंथां मानो होनब्ला्ला नारजिया जोंनि बर' हारिनि मोनसे जि जैटेग मोननाय ओंख्रि नङा होनबा नोंथां बिनि थाखाय आं रायखांदेरदों दा आरो बेनि उनाव जोङो बै जेनाखि बिलाइ खाखांनाय फाथो बेखौ जोङो दैफ्राव लांनानै सोमना दोनहैयो नङा होमबा नोंथां अब्लासिमाव बेनि जेनाखि गुरै जाया माबाया बिगुरजों आरो सेरना जोंनि ज' बे बिफाङा जेब्लानाखि गुरै जाया बिगुरा अब्लासो जों सोंना दोनो गोबाव सम आरो बिनि उनाव जों जोङो बेफोर जेनाखि ओ फाथो सोमनाय बेखौ जोङो बिगुरजों आरो सेरना बिफांजों आलादा खालामो ना होमबा नोंथां बेफोरबायदिनो आलादा खालामनानै जोङो ओ बैफोर जेनाखि मोननाय बिगुर बा सेरना बेखौ जोङो सान्दुंङाव फोरानना दोनो सान्दुं गोसायाव साननै सानथामसो फोराननानै दोनो आरो बेनि उनावबा न'नि बबेबा लांदां जायगा गुवार जायगाफोराव आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ फाथो सेरनाखौहाय जोङो जुदि न'आव जुदि नांगौबा जोङो न'आवनो बाहायगोन बेखौहाय न' थ' लुनो बा माबा गग्रा माबि दाउ गन्द्रा अमा गन्द्रा खावना बेफोरखौ बाहायो आरो बिदिनो जोङो बेफोरखौ टाउन सहराव लांनानैबो जोङो ओ फानहैयो आरो फानहैनायखौ नुनो मोनो मानो होनब्ला आथिखालावबो जों गोबां गोबां नुनो मोनो सेरनानि जेनाखि सेरनाखौ गोबां खामानियाव बाहायनाय जेरै अर जरायनायफोराव बाहायो सोरबा गैयै सुबुंफोरा बेफोरखौ न' लुनायाव बाहायो दाबो
औ औ नंगौ
जोलाव दासिबो जों नुनो मोनो बेफोरबायदि न'आव थानाय नङा आरो नोंथां
नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ
बिनि उनाव जेनाखि बेनिफ्राय मोननाय दिरुं फाथोनि बेखौबो जोङो बाजारफ्राव लांनानै फानहैयो जायखौ जोंनो गोबां खामानि हो जेरै मोसौ दुरुं बानायनाय आरो सोरबा न' बायदिसिना खाबथानाय माबा मोनसे मुवा जिराद बानायोब्ला बेफोराव खानाय बेफोराव बाहायो जोङो खानायफोराव बे दिरुंखौ थिग बिदिनो आथिखालाव जों बुंनो थाङोब्ला इयाव मोनसे माबायाव थाङो रांखावरि खामायनायनि माबायाव थाङो मानो होनना बुं गोबां सुबुंफोरा ओ गिदिर गिदिर जेनाखि ओ माबा खालामो
नंगौ
माबा खालामनायावहाय ओ माने गुवार गुवार जेनाखि हाफोराव खुबैनानै गोबां फाथोखौ दिहुनो
नंगौ नंगौ
जाहैबाय बिथांमोना बेजों रां आरजिनो थाखाय थांखि लानायखौ नुनो मोनो आरो बिदि गुवार गुवार हाफोराव बेफोरखौ माबायो आबाद खालामोबा जेरै बेफोरखौ फाननानै जों गोबां रां खामनो हायो मानो होनब्ला बेयो जोबोर खामानियाव आरो जोङो बिदि नुनो मोनदों आथिखालावबो नोंथां गोबां माबानाय बेफोरखौ बेनि फालांगि खालामनाय बेफार फालांगि खालामनाय ओ दा नोंथां जोंनाथ' बिदिब्ला समाबो जाबायानो नङा होनबा नोंथां औ नोंथां दा नोंथाङा माइ गायनायनि बागै जोबोद मोजां आंनि सिमाव खिन्थालांबाय जायखौ आंबो मिथिजोबामोन औ नोंथां दा बेनि थाखायनो नोंखौ गोजोननाय जासि सिबाय नोंथां
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां दे होम अब्ला बिदिबा ना नोंथां
जागोन दे नोंथां औ